मा मावबबाय दं नोंथाङालाय?
आङो दासो बारिनिफ्राय फैदों बिदिनो मैगंफोर गायनायखौ एसे नायलाबायायदोंमोन आं नोंथां
मा आबाद मावदों नोंथाङालाय
आंथ' नै दा बोथोरनि आबादखौनो मावनानै दंगासिनो बिदिनो फोरला जिंखा दङ नै आरो भिन्दि दङ खांख्रिखला दङ दा नोंथाङा आंनाव कल खालामनायनि माबाफोर जाहोन दंमोन नामा?
है ओरैनो खबर सबर सोंहरलाबायदां नोंथां
अ नोंथाङालाय दासान्दि माबाफोर खालामना दं नामा?
औ नोंथां नै आं थालिर बागान बानायबाय दं दासान्दि औ औ गोबावानो जाबाय गायनाया औ आं बेजोंनो एकदमबारे मा होनो न'खरखौ सालायबाय दं थालिर बागानजोंनो
बिदिब्ला नोंथाङा थालिरायनायनि सोमोन्दै आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
हागोन ना दे बिदिब्ला फोरमायना होदो नोंथां
औ थालिर बागान होनोब्ला जोंहा ओ गिबियाव थालिरखौ गायनो थाखाय जोंनो मा नांगौ हा नांग्रोगौ हाखौ नोंथाङा बुरजा बिबांनि हा थायोब्ला नोंथाङा मुलाम्फाखौ बांसिन मोनगोन आरो आरो जुदि नोंथाङा हा गैयाबा बिबां खाबा नोंथाङा मुलामाखौ बारा मोन्नो हानाय नङा आरो ओ बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियाव थालिरखौ गायनो थाखाय गिबियाव जोंनो हाखौ एवग्रोनानै लानांगोन हखांनायनि उनाव मोजाङै बे जायगायाव साफा हाग्राफोरखौ गावना गारनांगोन गारनायनि उनाव नोंथाङा थालिर जि फुलि लाबोगोन बे फुलिखौ नोंथाङा मा थालिरखौ गायनो बेयो नोंथाङा बेखौ नोंथाङा सायख'नानै लानो नांगोन आरो जेनेबा नोंथाङा थालिर आइथिया ह मा होनो बेखौ सिनि साम्फा हक ब मल फखर जेटमनि हक
ब बिदि नथा
ओमफ्राय मा होनो बेखौ बरजाहारि बेफोरखौ गायनो हायो आरो खिन्थु आं बुंगोन जि जोंनि फालांगियाव साबसिन थालिर होनोब्ला जोंहा मालपक थालिर आरो माल फक थालिरखौ जोङो साबसिनै बेफार खालामनो हायो आरो गिबियाव जों थालिरखौ गायनो थाखाय नोंथाङा बे थालिरनि फुलिखौ सोरबा माने आबाद मावखानाय बा बागान मालिकफोरनिफ्राय नोंथाङा खानानै ओ माबानानै मा होनो जावखुनानै लाबोनांगोनबा दा बिनानै लाना फैदो आरो बिनि उनाव नोंथाङा ओ बिदि बागान गैयाब्ला नोंथाङा गुबुन जायगाफोरनि फ्रायबो साप्लाइ लाबोनो हायो बेंगलनि थालिर बेंगलाव जि मालफुग थालिर बिनि जोलैखौ जोङो जोबोद मोजां मोजां मोननो हायो ओ बिदि लाबोखांनायनि उनाव नोंथाङा जि जायगायाव गायगोन बे जायगाखौ एसे ओ साफायै साफ साफा खालामदो एवनायखौ
आ
एसे गोजौ गोजौ खोदो खोखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव बुदुं खुबदो एबा बेखौ गायनो थाखाय हाखर जावदो हाखर जावनानै मा बुङो बेखौ थालिरखौ नोंथाङा बेसेबां जान्थायाव गायगोन बियो नोंनि सायाव सोनारगोन नोंथां नोंथाङा बेखौ ओ साबसिन गायनोब्ला नोंथाङा ओ बा फुट बा द' फुटनि जान्थायाव गायनो नांगोन जाहाथे गावजों गाव ओ मा होनो ओ मा होनो सान्दुंङा जेनेबा आवथिलाया माने सान्दुं नाङोब्लासो बिफां फोरा मोजां जायो नालाय बेनिखायनो ओ गोजान एसे गोजान गोजान गायोब्ला मोजां जायो आरो बिदिनो गायखांनायनि उनाव जेनेबा जखा लाखांनायनि उनाव नोंथाङा थालिर फुलिखौ हाखराव गायै गाय दो आरो फारि फारि गायलांबाय थादो गायलांबाय थानायनि उनाव जेब्ला एसे गायखांनानै गोबाव जायो ओ एसे थालिरा मोजाङै जाखांबोयो अब्ला नोंथाङा बेयाव जे हाग्रा माखासे ए रज'यो बे नाङै हाग्राफोरखौ नोंथाङा साफा खालामनानै होबाय थानांगोन आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा जि थालिर गायदोंना बे थालिरखौ नोंथाङा रैखाथि होनो थाखाय सोरगिदिं बेरा दुमनांगोन आरो जाहाथे मोसौ बोरमानिफ्राय रैखाथि मोननो हायोबा गुबुन जिफोरनिफ्राय ओ बिनि उनाव नोंथाङा जि ओ थालिर गायदोंमोन बे थालिरा जेब्ला थाम दान ब्रै दान जायोबा एसे जौबोनो हमो थालिरा महर सोलायबोनो हमो अब्ला नोंथाङा बेयाव माखासे बोराय बोराय बिलाइफोर जायो आरो जेनेबा गोदान खिनिनानै बोराय ओ बिलाइआ रानलांनो हमो बेफोरखौ जोङो दानै दानै होनांगौ आरो जाहाथे बिफाङा खस्थ' मोना मानोना बिलाइ बांद्राय थायोब्ला बिफाङा गिलिर जायो गिलिर जाब्लाालाय बिफाङा देरलांनो हाया आरो खस्थ' मोनो आरो बेनिखायनो जों बिलाइखौ एसे दानसु सानस्रि होबाय थायोब्ला मोजां जायो आरो बिदि दानस्रि दानस्रि होनानै ओरैनो ओमफ्राय थालिरनो माखासे हासारबो नांगौ जायो जोंहा जेरै इउरिया पटास ओ बायदि बेखौ माबोरै होगोन होनोब्ला जोङो बिखौ बिफां गुदियाव होनो नाङा बिखौ जोङो मा होनो बिफांनि एसे से फुट जान्थायाव से भुट जान्थायाव सोरगिदिं बिफांनि सोरगिदिं एसे आसिसे गोथौ हाखर जावनानै बै गोथौ हाखराव हासारखौ सारै सारै होनांगोन आरो ओ जाहाथे थालिरा रोदानि गेजेरजों बोहरनो हायो ओ बोहरनानै लानो हायो बिखौ बिफांनि गुदियाव होनो नाङा आरो बिफांनि गुदियाव होयोब्ला जोंना बि थालिर बिफाङा हारसिंनो थैलांगोन आरो मानोना बे हासारा बिफां गुदियाव होजाया बा नोंथाङा गुबुन बिफां गायोब्लाबो बिदि हासारखौ जोंङो बिफां गुदियाव होनो नांङा ओ बिनि साखाथियाव होनो नांगौ आरो सोरगिदिं ओ सेर सेराव होनो नांगौ आरो अब्लाथाय ओ जिरो दानि गेजेरजों बेफोरो सोमनानै लानो हायो। बिनि उनाव हासार होखांनायनि उनाव नोंथाङा जेब्ला थालिरा ओ देरबो
माखासे ओ गोरलै गोरलै थालिरफोर रज'देरफायो बे गोरलै गोरलै रज'नाय थालिर खौ नोंथाङा दोननो नाङा गिबियाव जेब्ला थालिरा बेबो नंमारगौ गुबुन गुबुन गोरलैओ खिलिहरो बेफोरखौ दोननो नाङा दानजोबनानै होनांगौ बिनि उनाव जेब्ला थालिरा देरनानै ओ मैखुन खुङो मैखुन खुंनानै जेब्ला फिथाइ गोरलैनि महर होयो अब्लासो नोंथाङा बियाव फांसे गोरलै फिफांखौ खिलिहांगोन आरो जाहाथे नोंथाङा बै जि थालिर गायजेनन्नाय थालिरा थायो थायखांनायनि उनाव जाहाथे बै ओ बिफाङा ओ दानोब्ला फिफांखौ दानोब्ला ओ जि फिथाइ जि फिथाइखौ दानखांनानै जि बिफाङा दि लांदां जागोनना बे लांदाङा जाहाथे मा बुङो बिखौ ओ गोरलै बिफाङा थाहैफिनो ओ गोरलै बिफाङा थाहैबाथाय जोंहा मा होनो बेखौ दाननाय लोगो लोगो बेबो मोनसे ओ ओ माने जोलै थालांबाय आरो बिबायदि ओ बिदिनो खालामलांबाय थानांगौ मानोना मोम ओ मो मो मोनसे बिथायाव बा मोनसे बे मुरायाव थालेरखौ फांनै फांथाम दोननो नाङा फांसे फांसेल' दोननो नांगौ औ बिदिनो थालिराव दैबो सोनांगौ जायो ओ दै सोयोब्ला जोंहा मा होनदों थालिरा जि थालिर नोंथाङा थालिर फिथाइया जुदि बोथोर गैयियावनो मोनसिगोनबा फुजा खाथि बा फुजानि सिगां मोनसिगोन बा बिदिबाथाय नोंथाङा मा होनदो दै सोना दोननांगौनो दै सोना दोनोब्ला जोंहा थालिरा थाब मोना ओम थाब मोनाब्लाथाय नोंथाङा जेनेबा बोथोर नेनानै ओम फाननो हागोन आरो जेनेबा फुज
थाब मोना आरो थाब मोनाब्ला नोंथाङा बिखौ फुजा सिजोनफोराव फानहैनो हागोन आरो बिदिनो जोङो थालिर खौ बिदां मोनसेयाव ओ द'जौनिफ्राय स्निजौसिमा मोनो आरो मोजां मोजां फिथाइखौ। ओ बिदिनो जोङो थालिरनि गेजेर गेजेर ओ जेनेबा मै थ्रु मैथ्रु फिफांबो गायदेरनानै होनो हायो जोङो मैथ्रु फिफाङा थालिर बारियाव जोबोद मोजाङै ओ जायो आरो बिदिनो जोङो ओ मा बुङो बिखौ ओ था थालेर बे जोङो गुबुन गुबुन बाजारफोराव बा नों फुजाफोर जायोब्ला जोङो बिखौ ओ फानहैनो हायो आरो। ओ बिदिनो जोङो थालिरजों गोबां रांबो आरजिनो हायो आरो नोंथां। ओ बिखिनियानोसै आरो नोंथां थालिर आ आबादा। औ नोंथाङाबो आंनो माखासे मेगं आबाद मावनायनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ हागोन हागोन नोंथां। आंथ' इदिनो गोदोनिफ्रायनो दा आंनि बारियावनो बिदिनो मा माखासे मैगं थाइगं गायनानै बिजोंनो आङो न'खरखौ सालायबोगासिनो दं नोंथां दा बिफोरनि गेजेरावनो हाय आबादफ्रानो जाहैबाय बिदिनो आलु जिंखा फोरला जोगोनार खुमब्रा टमेट' ओ बिदिनो आरोना नोंथां दा आङो बेफोरखौ माने दानि मुगा बा दानि ओ गोदान मुगाजों गोरोबनानै आं दाम मावो आरो नोंथां बिदिनो आङो बोथोरनि गिबि दिहुननानै बिदिनो आं माने बांसिन बेसेन मोननाय समावहाय आं बे मैगंखौ बा आबादखौ फाननाय जायो आरो नोंथां दा बिदिनो आङो आंनि बिदिनो बारियावहाय बा बिगा बारियावहाय आङो गोबां रोखोमनि आबाद मावो नोंथां बोथोर नायनानै आरोना बोथोरनि आबादखौ आं मावो। दा गिबियावहाय आङो दा आंनि बारियाव दा दैज्लां बोथोरनि बुंनो थाङोबा दा आंनियाव जोगोनार फोरला जिंखा भिन्दि ओ दङ' आरो नोंथां दा गिबियाव जोगोनार आबादा आङो माने मेसें बोथोरावहाय जेन'बा आलु गायोना नोंथां बे आलु गायनाय समावनो जेब्ला आलुखौ जोङो ओ गायो अब्लाना जोङो जोगोनारखौ मानि बे आलुजोंनो लोगोसे होफाना दोनखायो आरो नोंथाङा आङो आरो बिनि थाखाय आङो माखासे हाजों मिलायनाय गोहौ थाखोनि बेगरखौ आङो माने लाबोनाय जायो आरोना नोंथां जायनाकि ओ बिनि फिथाइया बिदिनो गिदिरसिन जायो जोंनि ओ नर्मेल होगोनार फिथाइनिफ्राय देरसिन आरो ओ महरफोरा साबसिन जायो नोंथां। दा बे समावनो आङो ओ आलुजों लोगोसे होफानानै आङो जेब्ला आलु बोरो अब्ला आङो बेवहाय आलु बुरखांनाय लोगो लोगोनो आङो बेखौ मान लानो थाखाय आङो बिदिनो औवानि बा ओ अबावबा बिफां -लाइफां दा नि दालायफोरनि आङो जांस जांला होननानै आं बैसां खालामो आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोगोनाराथ' जोंहा मानलाग्रा नालाय आङो बेनि थाखाय इदिनो बैसां खालामना होयो आरोखि दा बिनि उनावहाय आङो
बिदिनो ओ खुमब्रा आरो जिंखा फोरला बेखौ मावो आरो खांख्रिखलाबो दङ' आरो थमेथ' दा बेजों लोगोसे आङो थमेथ'खौहाय ओ थमेथ'खौबो आं आलुजों समान समान होनो मानि ओ बिनि जौगा थाखोनि फुलिखौ लाबोनानै आङो बाजारनिफायहाय जायनाखि जोंनि हाजों मिलायो बा जोंनि हानि मा होनो बिथा ओ मा होनो हासारनि लेबेलजों मिलायो बेबायदि ओ जोलैखौ आं लाबोनानै माने गायफैयो आरोखि आङो माने जानला मोनला दा थमेथ'खौबो आङो बे समावनो गायना दोनखायो आरो दासिमहालागै थमेथ'आ ज जोबफैबायानो बुंजायो आरो नोंथां। दा दंबावो आंनियाव बिदिनो जिंखा फोरला दङ' बिदि जिंखा फोरलाखौ आङो ओ जेब्ला मानि आङो मेसेंनि फसलखौहाय
ओ फानखाङो आरो हाखौहाय साफा खालामखाङो अब्लानो आङो माने जिंखा फोरलाफोरखौ आं गायो आरोखि बेवबो आङो मानि हाखौहाय ओ अबे हायाव साबसिन बा बबे ओ मा होनो जायगायाव साबसिन जेनेबा दै थाया अबे जायगायाव बबे खन्दआवहाय दै थाया आङो बे हाखौ बासिनानै माने बेखौ गायनाय जायो आरोखि दा बेजों लोगोसे आङो दा ओ फोरला जिंखानि थाखाय आङो आरोबाव बैसां गायो आरोखि जायनाखि बैसाङाव थायो माने बैसाङाव थायोब्ला बिसोर फिथाइफ्रा साबसिन जायो आरो देरसिन देरो बेनि थाखाय आङो बैसां खालामना होयो आरो नोंथां दा बेबायदिनो माने बेजों लोगोसे दंबावो भिन्दि भिन्दिखौबो आङो माने दाथ' दैज्लां बोथोर मेसें बोथोरावबो आं गायो आरो बिन्दिखौ नोंथां। दा मेसें बोथोरनि गा गायखांनाय लोगो लोगो आरो आङो बे जायगायावनो आङो दैलां बोथोरनि बिन्दि खौबो गायनाय जायो आरो नोंथां दा बिन्दिखौबो आङो बिदिनो गोजौ थाखोनि फुलि लाबोनानै माने गायफैनाय जायो आरो नोंथां।
दा बुंनो थाङोब्ला आङो आंनि बे ओ बा बिगा हायावनो आङो माने गोदोनिफ्रायनो मैगं गायनानै आङो मैगं गायनाया बिदिनो दाइन गु बोसोरसो जाबाय आरो नोंथां बिदिनो मैगं गायनानै माने आंनि जिउखौबो आंनि न'खरखौ आङो सालायबोगासिनो दङ नोंथां माने आं बेफोरखौ फाननानै दा रां ओ आरजिगासिनो आरो नोंथां। जेरैबायदि नांगौ जायो आंनि न'खरावहाय नांगौ जायो बेफोरबायदि बुस्थुखौ नांगौ जानाय थु आङो मैगं फाननानै बा मैगं गायनायनि गेजेरजोंनो आङो सोरिनानै लाबोगासिनो दङ नोंथां। ओ एखमबा बिदिनो अबेबा अबेबा समावहाय बिदिनो आं मैगं गायनाया बांद्राय माने मुलाम्फा होआ आरोना आरो एखमबा समावहाय बिदिनो मुलाम्फाया बांसिन जायो दा बेबायदिखौ माने आङो सानालासिनो बा आङो जेननानै थायालासिनो माने आंनि मैगं गायनाय ओ मा होनो आदब खायदाखौ माने आङो जौगानायनिफ्राय जौगा थाखोसिम खालामबोगासिनो दं आरो नोंथां।
दा बुंनो थाङोब्ला आंनि ओ मा होनो गाहाय